आङो मोजाङै दं नोंथां नोंथाङालाय।
आंबो मोजां दं नोंथां नोंथाङा दासान्दि मा मावो।
आंथ' दा जेबो मावाखै नोंथां साख्रि बाख्रि गैया नालाय। बेनि थाखायनो आङो आबाद मावनानै जिउ खुंगो बागासिनो दङ।
दा नोंथाङा मा मा आबादखौ मावो। आङो गासिबो आबादखौनो मावो। औ नोंथां बांसिन माखौ
बांसिनानो आङो बेसरफोर मावनानै आबाद मावो मावनानै जिउ खुंबोगासिनो आरो। नोंथां। हागोन नोंथां बेसर आबाद। खौ बोरै मावनाय जायो आं नोंथांनो फोरमायना होनो हागोन।
दे फोरमायनाय नोंथां।
बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै। बेसर आबादखौ बोरै मावनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो बेसर आबाद मावनानै। मुलाम्फा। खामायनो हागोन आरो रां आरजिनो हागोन आरो नोंथाङा न'खरखौ मोजाङैनो जिउ खुंनायाव मदद खालामलांनो हागोन। बेबायदिब्ला जोंहा बेसर आबाद बुङो ना जोंहा बेसर आबादखौ मावनाय जायो गोजां बोथोराव आरो नोंथां मानो होनबा बै समाव गोजां बोथोराव दुंथायाइ बुहुमनि दुंथाइ एबा जायखौ बुङो डिग्रि सेलसियास बियो मा खम जायो आरो बे समावसो बेसर आबादखौ गायनाय जाखायो। बेबायदिनो बेसर आबाद गायनोब्ला जि डिग्रिनिफ्राय नैजिबा डिग्रि सेलसियासनि गेजेरनि बोथोराव गायनाय जायो आरो नोंथां। गायनो होनबानो बियो जेरावबो गायबानो जानाय नङा आरो। नाथाय जोंनि आसामनि हाया मोजां नालाय जोंहा बेसर आबाद मावनानै जानो हायो। बेबायदिनो जों बेसर आबाद मावनोब्ला सिगाङावनो जोंहा मा गोजां बोथोरनि बोथोरखौ सायख'नानै लाग्रोनांगोन आरो। बेनि उनाव जोंहा नांगोन हा नोंथाङा जुदि फालांगि खालामनोब्ला नोंथांनो गोबां बिबांनि हा नांगोन आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा हा दंखायो जानांगौ बिदिब्ला नोंथाङा मा मा खालामदो हाखौ मोजाङै हालेवनानै लादो आरो। हालौवनाया नोंनो खेबनै खनथामसो हालौनांगौ मोजाङै हालेवखांनायनि उनाव बेयाव फोथ माबा नोंनि आबाद दुब्लियाव थानाय हाग्रा बंग्राफोरखौ मो जाङै साफा खालामनानै लानांगौ आरो बेनि उनावहाय मा खालामदो नोंथां हालौवखांनायनि उनाव हाखौ मोजाङै दुफु दुफु दुफु आलग्लिनानै बुरै खालामजोबदो आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा गोबोरखि होफाखानो हागोन आरो हालेव गोबोरखि होफाखायोब्ला गोबोरखिया हाजों मिलायनानै हाखौ हासार गोनां खालामो आरो आरो आबाद मावनायाव मा बांसिन बिबांनि आबादखौ होयो जोङो बेबायदिनो नोंथाङा हालेवखांबाय हालौवखांनायनि उनाव नोंथाङा गिबियाव जेला फोनोसै बिनि सिगांनो नोंथाङा जि जेवरा दुमनानै लाग्रोनांगोन आरो आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय बेबायदिनो नोंथांनि आबादाव हाबफैनो हागौ जिब जुनारफोर मोसौ मैसो बोरमाफोर जानानै नोङो नोंथांनि आबादखौ खहा खालामनो हागौ नालाय नोंथां बेनि थाखायनो नोंथाङा मोजाङै जेब्रा जुमनानै लाग्रोनांगोन आरो जाहाथे मोसौ मैसोफ्रा हाबनो हाया बेबायदिनो नों नोंथाङा दुमनानै लादो बेनि उनाव नोंथाङा बेसरखौ मोजां जोलै लाबोनानै नङाबा बेसर दोननाय थायोना बेसरखौ फोनानै नानै होदो आरो नोंथां बेबायदिनो बेसर फोखांनायनि उनाव बे बेसरा बेबायदिनो जिनिफ्राय नैजि दिननि गेजेरावनो गाजा खिलिनानै बेरबोयो आरो नोंथां जेब्ला बेसरा बेरगगोन अब्ला नोंथाङा नायहैबाय थानांगोन आरो बेबायदिनो मालाबा मालाबा सान जोंना मा बे बोथोरा गाज्रि जानायनि थाखाय मालाबा मालाबा अखा जोंनो आबादफोरनो अखाबो नांगौ जायो नाथाय मा बांद्राय बिबांनि अखा हायोब्ला नोंथांनि आबादथिलियाव दैया जमा थायोब्ला नोंथांनि आबादखौ खहा खालामनो हागौ आरो नोंथांनि आबादा थैनोबो हागौ
बेनि थाखाय आबादा
खा हायोब्ला जाहाथे नोंथांनि आबादाव दैया जमा जानाय थाया बेनि थाखायनो नोंथाङा दैखौ नाला एबा जाम्फैफोर बानाय नानै जावग्लिना हरनांगोन आरो जावग्लायना हरनांगोन बेलेगथिंजाय थांनायनि आरो मालाबा मालाबा समाव बोथोरा रानस्राव जायोबा एसे एसे दै सारनानै होनांगौ आरो सिङाव आबाद फोथाराव बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगौ गेजेर गेजेर माब्लाबा माब्लाबा हाग्रा रज'यो नालाय नोंथांनि आबादाव बे हाग्राफोरखौ गङ
मानो
हाजिरा लानानै फुनानै होनांगौ आरो नोंथां दांनानै होनांगौ बेबायदिनो जोंहा गिबियाव मोनगोरोम मै मैद्रुखौनो होनोमोन नामा नोंथां बे समनिफ्राय मैद्रु मोनोना बेखौ नोंथाङा गिबियाव फाननानै जाग्रोनो हायो आरो नोंथां नोंथाङा न'आवबो जानो हायो आरो नोंथाङा बिनि माखासे मैद्रुफोरखौ फुनानै फाननानै रां आरजिनो हायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा जेला बेसरा एसे देरगोन अब्ला इउरिया एबा माखासे
भिटामिन
फोर होनानै गिदिर खालामो आरो नोंथां जाहाथे बेसरनिफ्राय बांसिन फिथाइ मोननो हायो बेबायदिनो मालाबा मालाबा बेसरखौ एम्फौ जायो आरो नोंथां एम्फौ जायोब्ला मा खालामनांगौ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै मुलि होफैनांगौ आरो जाहाथे एम्फौ जाया बे एम्फौआ खहा खालामा नोंथांनि आबादखौ मानो होनबा नोंथाङा जोबोद खस्थ' खालामदों नङा होमबा आबाद आबाद मावनायाव बिनि थाखायनो जाहाथे नोंनि आबादा गाज्रि जाया आरो नोंथाङा मा मोनसे खालामदेरबावनो हागोन नोंथां आबाद मावनाय समाव बेसर आबाद माव नोंथाङा बेरे फिसिनो हागोन नोंथां बेरे फिसियोब्ला बे बेरनि बिदै सोबनायजोंनो नोंथांनि आबादा मोजांसिन जायो आरो नोंथां आरो नोंहा नै गुन लाब जाबावगोन
बावगोन बै बेरयाबो फारसेथिं नोंथांनि आबादनिफ्राय बिदै सोबनानै नोंथांनि आबादखौ मोजां फिथाइ होगोन नोंथां - आबादनो आरो नोंथांनो मा होबावगोन नोंथांनो बेरे मोदैया बेरे मोदैखौ फाननानै नोंथाङा रां आरजिनोबो हागोन बेबायदिनो नोंथाङा बेसरखौ नै एबा थाम दाननि गेजेरावनो मोननो हागोन आरो नोंथाङा आरामसे फुनानै मारा होनानै बेसरखौ मोननो हागोन जेब्ला नोंथाङा बेसरखौ मोननो हायो अब्ला नोंथाङा साफा खालामनानै नोंथाङा बेखौ बाजारावबो फाननो हायो आरो नङाब्ला नोंथाङा बेखौ मा थाव फेरेदनानैबो फाननो हायो आरोखि नोंथां रां आरजिनो हायो बिदिब्ला नोंथां आङो आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय अब्ला नोंथाङा मा खालामो नोंथां?
आं दासान्दि आबादखौनो मावगासिनो दङ बांसिनै आङो थालिर आबादखौ मावो दा आङो नोंथांनो थालिर आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो स
औ नोंथां फोरमायनो हागोन
थालिर आबादा जोंनि जायगायाव जोबोद मुलाम्फा गोनां आबाद मानो होनोब्ला बेयो खनसे गायखांनायनि उनाव थाम बोसोरहालागै मोजाङै थायो आरो बेखौ सामलायनोबो गोरलै जायो बेखौ मावनो थाखाय गुबुन गुबुन राहायै मावनो हायो गुबैयै जोंनि जायगायाव बे आबादखौ मावनो थाखाय थामिनबा थालिरा गोबां रोखोमनि दङ जेरै थालिर दाउखा थालिर मालभग सिनिसामफा, आइथिया बायदि बायदि बेफोरनि गेजेराव आबाद हिसाबै गुबैयै मालभगखौनो बांसिन मावनाय जायो नोंथां दा आं बे मालभग आबादखौ मावनायनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों बे आबादखौ मावनो थाखाय गिबियावनो
थालिर बिफांनि बेदरखौ दानखानानै बेखौ मोनसे आइजेेंआव मुलि होनानै सोमनानै दोननाय जायो। जायखौ सदन होननाय होननानै मिथिनाय जायो। बेनि उनाव बेखौ हरसे एबा हरनैसो सोमनानै गायनो हायो। गायनाय जायगाया मोजां जानांगोन बेवहाय दै थायै जानांगोन गोजौ जायगा जाहाथे दैया थाबाबो सुस्र'नानै थांनो हायो एबा दैया हा सिङाव सेरमायलांनो हायो। नङाब्ला दै सेरमायलांनो हायाब्ला बै आबादा गाज्रि जानानै खाबु थायो। दा बेखौ सोमनानै लाबोखांनायनि उनाव जावनाय हाखराव गायनो हायो गुबैयै बेखौ द' फुट नङाबा दाइन फुट गोजान जान्थायाव गायोब्ला जोबोद मुलाम्फा गोनां जायो। बेफोरबादि थि थि जान्थायाव गायोब्ला मोजां रोखोमनि हासार आरो साननि बिदुंखौ मोननो हायो। जायनि थाखाय आबादा मोजां जायो। फिथाइफोराबो गेदेर गेदेर जायो। जेराव बेखौ मोनसे फालांगियारि हिसाबै दैथायहरनायाव नोंहा गोबां खाबु थायो आरो बांसिन आरजिनोबो हायो। दा जोङो बे थालिर आबादखौ गायनानैल' जाया बेखौ जोथोन लानायनि जोबोद गोनांथि जायो। मानो होनोब्ला जोथोन लायाब्ला बै थालिरखौ मोननो हायाबो जानो हागौ बेनि थाखाय जोङो हासार मुलि बेफोरखौ होनो गोनां जायो जेरै खिलिजेननायनि उननिफ्राय माखासे एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोर बाहायनो गोनां जायो। एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायखांनायनि उनाव बिनि बिफां गुदिखौ मोजाङै सनलानानै एबा हाग्रा फोथैग्रा मुलि होनानै साफा खालामनानै लानो गोनां जायो। बेनि उनाव हासार होनो गोनां जायो। हासारखौ रासायनारि नङाब्ला गोबोर हासार बेनि जायखिजाया मोनसेखौ बाहायनो हायो। रासायनारि हासारा थाबै खामानि होयो आरो फेसेव हासारा लासैयैसो खामानि होयो दा जायखिजाया बे मोननै रोखोमनि जायखिजाया मोनसे हासारखौ गोनांथि जाथारो बेनि गेजेर गेजेर मुलि आरो हासार दै बेफोरखौ होनानै सरासनस्रायै गु जि दान सोआव बै बिफांनिफ्राय थालिर मैखुन खुंनो लायो बेनिफ्राय थाम दानहालागैनि उनाव बै थालिर फिथाइखौ फाननो हानाय जायो